हेलौ नोंथां
औ
अ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों
नोंथां माने नैबे समाव आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय आं माने मोनसे टपिक लानानै नोंथांजों खोथा सावरायनो नागिरदोंमोन बे टपिकआनो जाहैबाय बेमार आजार आरो बेमार आजारनि बागै आङो नोंथांजों खोथा सावरायनो नागिरदोंमोन दा बेमार आजार होनोब्ला जेनेबा मा मा बेमार आजार दङ आरो बेमार आजारफोरा माबोरै जायो आरो बेमार आजारनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय मा मा राहा लानांगौ आं बेफोरनि बागै सावरायनो नागिरदोंमोन आरो दान्दिसे सम सावरायजागोन आं नोंथां
औ हागोन
गिबियावनो नोंथाङानो बुंग्रोदो एसे नोंथां
औ नोंहा बेराम आजार होनना बुङोब्ला बे मोनसे गिबिद जोद गिदिर सुबुंनाव जानाय खैफोद होनना जोङो बुंनो हायो मानोना जोंहा दासिमबो खायसे खायसे बेराम आजारखौ फाहामनो हानाय जाय मुलि बेफोरो ओंखाराखै आरो
औ
बेनि थाखाय जोंहा गोबां सुबुंफोराबो जिउ खोमाना लानांगौ जादों
औ औ
नाथाय जोंनि बिगियानगिरिफोरा माखासे बेरामनि मुलिफोरखौ दिहुनबाय आरो
औ
औ दा बे बेराम आजार होनना बुङोब्ला जोंहा जों मिथिगौ जे गोदोनि सुबुंफोरनिफ्राय दानि सुबुंफोरा बांसिन बेमार आजार जायो होननानै
औ
मानो होनना बुङोब्ला जोंहा जोंनि जानाय आदारानिफ्राय लानानै जोंनि गासैबो जामुं मोनो फाय जे बे मुलि एबा केमिकेलफोर बाहायनाय जायो आरो बेनि थाखाय जोंहा दानि जुगाव बेमार आजारफोरा गोबां बांबोनो हमबाय आरो गोदोनिफ्राय दा बिदिनो जोंहा गोदो जोंनि जानायफोराबो जे अर्गेनिक एबा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेबो मुलिफोर होयो होयोमोन नालाय जोंहा बेमार आजार फोराबो गोबां खम जायोमोन आरो औ दानि जुगाव जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों बै फोर बेराम आजारनि बेराम आजारखौ फरायनानै एबा बेफोर मानिफ्राय जादों बेखौ जोङो बिजिरनानै बेफोरखौ फाहामनो हानाय मुलिफोर दिहुनदों ब्लाबो जोंहा गोबां नेनो हायाखै आरो
औ
गोबां मुलिफोरानो माबा जायो जे दुप्लिकेट बेबायदि मुलिबो ओंखारदों बेनि थाखायनो
औ
अ आरो बिदिनो जोंहा जे गोबां देहा फाहामसालि बेयाव जोंहा बे आराम आजारखौ फाहामनाय जायो
औ
दा जोङो बैफोर देहा फाहामसालिफोरावबो गोबां रां लानानै जे बेराम आजारखौ फाहामनाय नुनो मोनो आरो जायनि जाहोनाव जे एबा सरकारि सरकारि मेडिकेल बेफोराव जोंहा मा जायो रां लानानै देहा फाहामनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बैहाय नांगौ बायदि मुलिया थाया ए नांगौबायायदि एबा गोबां एभेलेबेल थाया आरो आरो लोगोसे बैफोराव गोबां बेराम आजारनि थाखाय बे मेडिकेलफोरा बुंथनानै थायो आरो बेनि थाखायनो जोंहा बैफोराव जायगा मोना आरो दा जोंहा जे प्राइभेट मेडिकेल बेफोराव जोङो मा जायो गोबां रां होनानै मोनसे बेरामखौ फाहामनो गोनां जायो जायखौ जोङो जे जोंनि गोरिब सुबुंफोर बेयो बेवहाय थांनानै फाहामजाहैनो हाया बेनि थाखायबो जोंहा जिउ गोमानांगौ जानानै फैदों
औ
औ दा बिदिनो जोंहा बेराम आजारखौ लाखिनोब्ला
औ
बेराम आजार जायालासेनो गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनोब्ला जों माखासे खालामनांगोन जोंनि जे जानाय जामुं बेफोरखौ जोङो नायनानै एबा बिजिरनानै जानांगोन आरो लोगोसे जोङो बैफोर बेराम आजारनिफ्राय जोंनि देहाया बेैफोर बेराम आजारजों जे नांज्लायनो एबा रैखा मोननो हानायनि थाखाय जोङो मा खालामनांगोन सानफ्रोमबो बियाम एबा एक्सारसाइस बेफोरखौ जोङो खालामलांबाय थानांगोन
औ
लोगोसे बिदिनो जोंहा जे सम सम जोङो बिदिनो बेमार आजार बेबायदिनो भाइरासफोरबो फैयो आरो बेनि बेयो जे गोबां गोरलैयै सासे सुबुंनिफ्राय सासे सुबुंनाव बारस्लायनो हायो आरो जायनि थाखाय जोंहा बैफोर भाइरासफोरा गोदान गोदान फैयो नालाय बैफोरनिबो जोंहा जेबो मुलि एबा फाहामग्रा भेक्सिन थाया आरो जायनि थाखाय जोंहा गोबां जिउ खहा जायो
औ थारैनो नंगौ मोजां नोंथाङा जोबोर मोजां बाथ्रा बुंलांबाय बेमार आजार आजारनि बागै दा बेमार आजार जोंनि थानाय जानाय लोंनाय बेफोरनि सायाव सोनारो जों जुदि मोजाङैनो थायोब्ला जानाय लोंनायखौ जों साखोन सिखोन जायोब्ला आरो गावबो साखोन सिखोनै थायोब्ला जोङो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो बेमार आजारा जोंनि जि मोनसे जोंनि थानाय जानाय लोंनाय बेफोरनिफ्रायनो जायो दा बेमार आजार होननानै बुङोब्ला सासे सुबुङा मोजाङै जानो लोंनो हायै मोजाङै थानो हायै गोसोआव मोनसे जि सुख सान्ति मोनै बेखौनो जोङो बेमार आजार होननानै बुंनाय जायो आरो मोनसे बाथ्रा बुंनाय दङ जेनेबा देहायानो जोंनि साबसिन धोन हेल्थ इज वेलक होननानै बुंङो नङा होनबा नोंथां दा देहायानो जोंनि साबसिन धोन नालाय जोंनि देहाया मोजाङै थायोब्लासो जोङो मोजाङै रंजानो मोजाङै खुसि जानो मोजाङै बेरायनो मोजाङै दावबायनो जानो लोंनो हागोन नङा होमबा नोंथां जुदि जोंनि देहायानो मोजां नङाब्ला जोंनाव जेसेबांनोखि रां रुफा थाया मानो जोंनि गोसोआ मोजां जानाय नङा आं आरो जोङो बेरायनो जानो लोंनो बेबायदि हानाय नङा आरो नङा होनबा नोंथां बेनिखायनो जोङो देहाखौ मोजाङै लाखिनांगोन आरो आरो देहाखौ जोङो साखोन सिखोनै लाखिनांगोन आरो बेराम होनोब्ला बेबायदिनो बेरामा गोबां रोखोमनि दङ जेरै मोनसे आंनिया जाहैबाय सनदेरग्रा बेराम नोङा होमबा मा होनो बेखौ कमिउनिके केबोल डिजेस होनो आरो मोनसेया जाहैबाय सन्देरै बेराम नन कमिउनिकेबोल डिजिजेस सनद्रोग्रा बेराम माने मा सासे बेरामिनिफ्राय गुबुन सासेनाव सनन्देरनाय बेखौनो होनो सन्देरग्रा बेराम आरो ना जेरै बिदिन्थि महरै मेलेरिया बेरामफोरा सासेनिफ्राय गुबुन सासेनाव सनदेरो मेलेरिया बेरामा बोरै सनन्देरो होनोब्ला जेब्ला सासे सुबुंखौ ओ मा होनो बै मोनसे जो एन'फिलिस थाम्फैया अरोब्ला सासे सुबुंनाव मा जायो बेयो माने प्लाजमेडियाम प्लाज' मडयाम होननाय मोनसे प्रटजवाखौ बियो मानसिनि सोलेराव सोनानै होयो आरो बे प्रतजुवा होननाय प्लाज' मडियाम होननाय प्रट'जया या मानसिनि सोलेराव ह हाबोब्लानो बेनाव मेलेरिया बेराम जायो आरो बे मेलेरिया बेराम जाजानाय सुबुंजों जुदि गुबुन सुबुङा डाइरेक्ट फोनांजाब लायोब्ला बा बिदिनो जुदि बे मेलेरिया बेराम जाजानाय सुबुंनाव बेबायदिनो जुदि जोङो थाम्फैया अरनानै गुबुन सासेनाव अरहैयोब्ला अब्ला मा जायो मेलेरिया बेरामा सासेनिफ्राय गुबुन सासेनाव सन्देर हैयो आरो बेबायदिनो जेरै गगा मोननाय लोमजानाय नङा होमबा बेफोरबो मा जायो सदेरग्रा बेराम आरो ओमफ्राय स बै बेराम होनोब्ला जायफोर बेरामा माने सासेनिफ्राय गुबुन सासेनाव सन्देर हैया दा सन्देर हैयि बेरामफोरा जाहैबाय जेरै खुख्रि खाना खुख्रि खाना बेरामफोराबो माने सासेनिफ्राय गुबुन सासेनाव सन्देर हैया जिमान दांला दांसि जाला जासि खालामबाबो खालाय दैफोन जाबाबो आरो जेरै सन्देरै बेराम होनोब्ला जेरै जोंहा माबाबो थाबाय ओरै केन्सारफोराबो जोंहा सन्देरा नङा होमबा आरो जोंहा किडनियाव अन्थाइ जानाय बा लिभारा गाज्रि जानाय बा बेफोरो बेफोरो सन्देरा आरो नङा होमबा जाय फोर माने सन्देरा बेफोरखौनो जोङो सन्देरै बेराम होननानै बुंनाय जायो आरो बेबायदिनो माने माखासे भाइरास माखासे प्रट'जुवाफोरजों जानाय बेरामफोर दङ बेबायदिनो प्रट' जुवाजों जानाय जि बेरामफोर बेफोर बेफोरनि बिदिन्थिफोरा जाहैबाय मेलेरियाफोरा प्रटजुवाजों जायो आरो भाइरास भाइरासजों जानाय बेरामफोरा जाहैबाय जेरै ओरै रेबिस भाइरासफोर थाबाय नङा होमबा आरो मोनसे जि ऐत्स आइ भि ना ऐइत्स आइ भि बा एद्स ए आइडिया एट्स बेफोर बेरामफोराबो माने भाइरासजों जायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ
आरो जेरै मैखुन मैखुनजों जानाय बेरामफोरबो थाबाय जेरै मैखुनजों जानाय बेराम फोर जाहैबाय खुरु हा बिगुरनि माननाय बेराम बेफोरो जाहैबाय मैखुनजों जानाय बेराम आरो नङा होमबा नोंथां दा बेनिखायनो जोङो बैफोर गासैबो बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन जेब्ला सासे सुबुङा सन्देरग्रा बेराम जाजायो मेलेरिया बेरामफोर जायोब्ला बेबायदिनो मा होनो कलेरा कलेरा बेरामफोर जायोब्ला जोङो गावखौ बासायनो थाखाय बेसोरजों बारा बेबायदि खा थि सोमोन्दो लानाङा जों बिसोरजों दांला दांसि खालामनाङा बिसोर गाननाय जि फोरखौ जों जोम नांङा जों दै गुदुंफोरजों आखाइखौ सुनांगौ आरो सेनिटाइजारफोरजों जोंङो आखाइफोरखौ सुनांगौ आरो जोंङो बेबायदिनो बिसोरनि जि खि हासुदाय बेखौ जोंङो गोजान जायगायाव गारनांगौ बा फबनानै दोननांगौ जों बिसोरनि खाालाय दैमोनखौ जादेरनो नांङा अब्लानो जोंङो मा जागोन बै जि सनदेरग्रा बेराम बेफोरनिफ्राय जोंङो गावखौनो बासायना लाखिनो हागोन आरो नंङा मा नोंथां
औ औ
औ औ दा जियानो जा जोंना नोंथां समाबो जाबाय नालाय दोनथ'लायनोसै नामा होमबा नोंथां दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
गोजानाय